हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों ना नोंथाङा?
औ औ खोनादों।
औ। नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों मोनसे आयदायाव सावरायनो थाखाय नोंथां। खौ फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा फ्रि दंथ'योबा नोंथांजों सावराय जागोन ना?
औ सावरायजागोन नोंथां।
जोंना ओ गोदो गोदाय बर' आइजोफोरा माबायदिहाय सेरेब सावनाय एबा माबायदिहाय जोंना जोमाय सावनानै न'खरखौ ओ। जेनेबा सोलियोबोदों बेनि सायाव एसे नोंथां। सावरायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां जोंनाथ' जुमाय। जुमाय होननानै बुङोब्ला ओ माने बर'। फोरा माने गोबाङानो बिदि जुमाय लोङो आरो। बेफोरखौ लोंनानै। लोंनानै बिदिनो ओ न'फोराव। नांलाय नांसि बिदिनो खालामो बिदिनो जायो आरो जुमाय लों। थाय बिदिनो।
बाथ्राफोर बुंनो रोङा जेबो ओ बायनि बाय माने मानसिफोरजों। हेबो नांज्लायो बेफोरबायदि जायो आरो। आरो जुमाया जोबोर माने बिद। बिदिनो ओ बो बिदि बुहुद माने। गाज्रि आरो जुमाया। जुमाय लोङोब्ला जोंनि देहायाबो जोबोर गाज्रि। जालाङो। खोमाना लाय खोमानानै लानांगौ जायो आरो। आरो जुमाय लोंबाय थायोब्ला बिद। बिदिनो जेबो मावनो दांनो रोङा खामानि जेबो। मावनो गोसो जाया एबा फरायनो गोसो जाया बेफोरबायदि माने जोङो। जालाङो आरो जुमाय लोङोब्ला आरो जोङो जुमाय मा। थाखाय जुमाय संनो जोंनो ओ एमाव नांगौ जा। जायो जुमायखौ बोरै संङो होनब्लाथाय‌। संनो थाखाय जोङो बिदिनो एमाव नांगौ जायो एमावजोंसो जोङो जुमाइखौ सं। संनो हायो नालाय बेनिखायनो जोंङो संनो थाखाय। गिबियावनो जोंनो माइरं नांगौ जायो जुमाय संनो। बे माइरं ओ माइरंखौ जोङो दखानफोरनिफ्राय बायना लाब। बोनानै ओ संनो हायो आरो बेखौ लाबोनानै जोङो सङो। संनानै बिदिनो उम ओ बिदिनो बे एमावखौबो। नांगौ जायो एमावखौ बानायनो थाखाय जोंनो। मोखोना बिलाइ आरो मोखोनानि बिबार ओ बेफोर बायदि माने बायदि रोखोमनि बिलाइ नांगौ बे बिलाइफोरखौ जोङो ओ ज' खालामनानै ओ माइरंजों माइरंजों लोगोसे जोङो देफायो आरो दिंखियाव ओ बिदि देफानानै जोङो ओ जेब्ला बियो गेब्लेयो अब्ला जों बिखौ माने
लाबनो ओ बेखौ बोखां बेखौ देखांना लाबोनानै जोङो बेखौ लारु बायदि गल गल बिदि खालामनाय जायो आरो नानानै नानानै जों बेखौ दैजों एसे नाफानानै जोङो बिखौ लारु बायदि गल गल खालामनानै जों बेखौ सान्दुङावहाय फोराननाय जायो आरो
औ
बेफोरबायदि खालामनाय जायो औ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो होलाय जुमाय ओ जुमाय बा सेरबखौ माबायदिहाय संनाय जायो आरो माबायदिहाय खालामनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होबा मोजां जागोन
औ औ नोंथां सावरायनो हागोन जेनेबा जोंना बर' सुबुंफोरा जोमाय संनाय एबा बिदिनो जोंहा सेरेब सावनाय होनोब्ला जोंना बर' आयजोफोरा जोबोद आखा फाखा बेबायदिनो गोदोनिफ्रायनो बिदि जोङा न'खर न'खर बयनिबो जुमाय सावनाय एबा न'खराव जुमाय लोंग्रा थाखायो जोंना गेदेरफोरा बेबायदिनो जोंना न'खरखौबो बिदिनो जुमाय संनानै बा फालांगि खालामनानै जोंनिया जोमायनि एसे एनै फाननानै बेजों रां मोननायजोंनो जोंनिया न'खरखौ सुंथाबोगासिनो आरो ना बे बायदिनो जोंना जुमायखौ माबायदिहाय सङो होनोब्ला जोंनो जुमाय संनो थाखाय गिबियावनो जोंनो माइरं नांग्रोगोन माइरं एंखुर जोंनिया बेखौ गलाफोरनिफ्राय लाबो नानैबो संजायो एबा न'निनो माइरं ओंखाम बायदि संनानै जोंनिया बेखौ माइरंखौ माइरं जोंनिया रुग्रोना लानांगोन आरो ना ओंखाम संनाय बायदि बेनि उनाव जोङो बेखौ गुसु जानो होनानै जेबोला बोखाङो अबोला ओ जोङो बेखौ गुसु जानो होगोन ना बेयाव जोङो एमाव खौ एसे गुन्दै खालामनानै बेयाव साबस्रि साबस्रि होगोन आरो ना होनानै जों बेखौ प्लास्टिक एबा बायदि आइजेंफोराव जों खौ खाथुमनानै बा ओरै दोननांगोन आरो ना बेयो साननै सानथामनि उनाव जेबोला सेवनानै बेयो रोसि गगोन अबोला जोङो बिनिफ्राय बिदै मोननो ना बेनो जोंनिया जोमाय जायो आरो जोमायल' नङा जोंनिया बे बिदिनो जोंना जेनेबा बेखौनो जोंना सेरेब सावजायो आरो ना सेरेब थाव सावनो थाखाय जोंना फार्स्टावनो जेनेबा खान्था नांग्रोगोन खान्था गोदोद बेयाव जोङो बे जोमायखौ सोग्रोनांगोन बेनि उनाव बेनि सायाव खान्था फिसा फिसा ओ मोनथाम जोनो सायाव होग्रोनांगोन आरो ना दै होनानै बेनिदों जोंनिया बेनि गा दाखि सोनानै पाइप मोनसे होगोन आरो बेनि फाय उखुन्दै गनाय एबा बेनि गोलोम दै गनायानो जोंनिया सेरेब महरै जोङो बाहायनानै ओ जेनेबा फाननोबो बाहायो न'फोरावबो लोंनो
औ औ नोंगौ
बेबायदिनो जोंनिया जोमाय होनोब्लाथ' जोंनिया मोनसेल' माइरंजों नङा जोंनिया गोबां माइरंनिबो मोननो हायो जेरैहाय जोंनिया ओ माइब्रा माइरंनि होनोब्लाथ' जोंना माइब्रा माइरंनि बिदैया जोंना जोबोद गोदै जायो जेरैहाय जोंनिया बेखौ सावनानै जेनेबा जौ बिदै बायदि जोंनिया बेखौ खालामनानै माइब्रा माइरंखौ जोंनिया बिदिनो संनानै हमनानै दोननानै एमाव गुन्दै खालामनाय बेनि सायाव होनानै बुथुमनानै प्लास्टिकफोराव खानानै बिनि बिदैखौ जोंनिया बिदि ओ थिनानै दोननानै गोबां बोसोराव लासैबो बिखौ जौ बिदै एबा ओ माइब्रानि रोसि हिसाबै जोंनिया बे लोंनो हायो आरोना बेबायदिनो जोंनिया माइब्रानि रोसि जेनेबाथ' जों जोबोद गोदै जायो आरो बिदिनो जोंनिया न'आव लोंनो थाखाय ल' नङा मालाबाफोर जोंनिया न'खरफोराव फोरबोफोर जायोबा एबा फोरबो फालिनाय जायोबा एबा हाबा खाज बिदि जायोब्ला जोंनिया बर' सुबुंफोरा लोंनायालाय थाखायो नालाय बेनिखायनो जोंनिया बेफोरावबो एसे से लोंनानै जेनेबा रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरोना दा लोंनानै एसे गावसोरखौनो निसा लानायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो जोंनिया मालाबाफोर बिदिनो ज'है जेनेबा खाना जाबोला बा बिदिनो आलासिफोर फायोबोला जोंनियाथ' बर' सुबुंफोरा बिदिनो जोमायसो होयो बेबायदिनो जोङो ओ गोदोनिफाय नुबोनो मोनदों आरोना
औ औ
होमबा नोंथां नोंथांमोननिखिहाय माबायदिहाय सेरेबखौ सावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बर' आइजोफोरा ओ बे जुमाय संनायाव जोबोद माने बिदिनो आखा फाखा माने गोरों आरो रोंखा राखाखा बेफोरखौ माने ओ जों माने बेफोरखौ सावनांगौ जायो मानोना जोंनि न' खरनि ओ न'खरनि थाखाय एसे माने हेफाजाब जायो आरो जोंहा रां-रुफानि बेफोरखौ बेफोरखौ सावनानैनो जोंहा माने थाइसे थाइनै जि एसे रां मोनो बे रांजोंनो जोङो जोंनि न'खरखौ सुंथानो हायो आरो बेनि थाखायनो जोङो बे जुमायखौबो सावनांगौ जायो आरो बेनि थाखायनो जों सावो।
ओ बेफोरजोंनो माने खरसा ओंखारो नालाय न'खरनि ओ एसे-एनै खरसा ओंखारो आरो ओ गथ'फोरनिबो माने फरायनाय खरसा बेफोरबायदि ओम बिजाब बहि बेफोरबायदि बायनायनि एसे माने खरसा ओंखारो बेनि थाखायनो जोङो ओम बे जुमायखौ सावनाय जायो आरो
औ
औ बुंनो थाङोब्लाथ' जुमाया जोबोर माने गारजि बे ओ बेखौ बेखौ लोंनानैनो गोबां मानसिफोरानो ओरैनो माने आलादा माने ओरैनो गोलैसोगारनानै दङ आरो जेबो माने बिदि खामानि मावनो रोङा जेबो मावनाय मावनो दांनो रों रोङा बेफोरबायदि माने जानानै दङ आरो बे खालि खदाय माने सानफ्रोमबो जुमायजोंल' ओ थायो जुमायजोंनो ओ जुमायखौनो लोंनानै थायो सानसेया बेफोरबायदि बेफोरबायदि मानसिखौ नुनो मोनदों आरो आ बिसोर माने जे खामानि मावनाय हाबा हुखाफोराव माने गोसो गैया जालाङो मावनो दांनो रोङा जालाङो आरो फरायनायफोरावबो गथ'फोरनि गथ' गथायाइफोरनि फरायनायफोरावबो माने बेफोरो जोबोद गाज्रि गोहोम खोख्लैयो आरो
औ औ
बिदिब्ला बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनि माने बिदि हारि हारिफोराबो एसे माने गोग्लैनानै दङ आरो हारिनि मानसिफोरा जसोंनि बर' हारिनिया बेनि थाखायनो जों जुमायफोरखौबो एसेबां माने लोंनो नाङा आरो माबा माबि ओ बिदिनो जों माबा माबि फोरबोफोर जायोब्ला जेनेबा जोंना बैसागु फोरबो मागो फोरबो बा बेफोरबायदिनो बायदिसिना फोरबो फोरावल' जुदि जोङो लोङो अब्लाना जोंहा मोजां आरो एसे एसेबांबो नङा बांद्राय लोंनाङा माने एसे एसे ओ लोंनांगौ आरो रंजानांगौ रंजानाय समाव रंजानांगौ ओ बिदिनो औ गावनि हाबा मावनाय समाव हाबा मावनांगौ बिदि बेफोरखौ माने रोंनांगौ आरो बेफोरखौ ओ बे बेफोरखौ माने मानिनानै सोलिनानै थायोब्लासो माने जोंनि हारियाबो जौगागोन आरो जोंनि गथ' गथायाइ बा न'खराबो माने मोजां जालांगोन आरो बिदिनो जौगालांगोन आरो औ बिनिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नालाय बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा होमबा नोंथां? औ गोजोननाय थाबाय होनबा नोंथां औ औ